खोनादों। खोनादों ना नोंथां? गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिनबो।
सिनो दं।
नै दङ आङो जिरायनानैहाय।
नोंथांनो आङो मानो बर' हारिनि मानो सुबुं मोसानायनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन सम दंबा सावराय नामा नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
बिदिब्ला आं आंनि सावरायनायखौ जागायनोसै।
औ औ।
मानो बर' हारिया मानो गावहानो दोरोङारि मोसानाय नोंनो थानाय दा मोनसे माबा दङ आरो
औ औ।
बे मोसानायानो जादों बागुरुम्बा मोसानाय गाहायै अंग' सोमावनाय माने गाहाय मोसानाय थामहिनबा आखाइ आथिं जांख्रि बे माने बादि हिनजावनि सिमावनाय गाहायै नुनो मोनो आरो बुर बागुरुम्बा मोसानाया फायनायाव माने बागुरुमबा सोदोबनि सोमोन्दै जि दानो थाखाय नो सोर बा बामनाय गु गोजौ जायगा एबा थानाय गुदुमदाय बा ओ मोनबा थजेनबा गिदिर साबा मोदाय अबंलावरि गोजौ जायगानिफ्राय ओंखारबोनाय मा मानो गोजोनलायनायखौनो मा होननानै बुंदोंनो ओ बागुरुम्बा होननानै बुङो बर' समाजनि मानो आबुंगसाय बाथौ बोराइखौ मोनबा महर लायो होनना बुंनो मोनोबा जेरै बर'नि रावाबो सोंबा बेबायदि होनो आरो ब मा म मोसानाया बर' हारिमुनि म रस गोनां मेहेर गोनां गुदि मोसानायनो बे मोसानाया जोंना माहारिनि गोख्रों आजावनाय नुजाथि आरो मोजां मोननाय नोंनि बिदैआ बेरखाङोनो बेयावनो बेयाव बागुरुम्बा मोसानायाव गोदानग्रा आइजेंफोर जादों खाम सिफुं जथा सेरजा बेयाव रिंखां बर' हारिनि मेहेर गोनां मोसानाय हारिनि गेर जेराव बांसिन अनसायजानाय मोजां मोनजानाय हारि मोसानाय आरो बर'नि देर जन बर' बोराइखौ सिब्राय बाथौ गोराइ महरै मख'नानै आरो अनसायनाय जाहोनावनो बागुरुमबा मोसानाय मोनदों होननो बाथौ बोराइखौ मानो अनसायनाय एबा गोजोनग्लाय होनो मोसानायावनो बेबा बोरेबा मोसानाया जोनोम मोनदोंमोन मखौ आं थाङो आरो बलि बागुरुमबाया ओ जोबोद समायना रमायना बेखौ म होनो खैला म हालो थिखिनिनिफ्राय हायेनाव बाग्लायबोनाय माने ओ बर'फोरनि जिउ सोलेरेरावावनो रोंसारदोंमोनोंबाबो फोरा बेयो दङ जोङो बेयाव मोननो हायो मा होनो बागुरुम्बा मोसानायनि अनगायैबो बर'फोरनि मोसानायाव मोन हायो जों खेरायाव मोसानाय जोङो मानो ओ जेन रोखोमनि मोसानायखौ मोननो हायो आरो बाथौ बोर बा इसोर मोदायफोरखौ मा होनो गोजोन होनो थाखाय ओ मोसानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो रोनसुनज मोसानाय दङ बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि सुबुं माने मोसानाय आरो बे मोसानायावबो जोङो बर' आइजोफोरा थार मानो बेखौ मोसानायखौ जों नुनो मोनो बेयावबो जों जाबख्रिं लानानै दाहाल थुंग्रि लानानै मो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ओनसोलनि मोसानायाव मोसाग्लांनायाव दङ बे मोसाग्लांनाया मा होनो ओ माबाजों खेराइनि दौदिनि माहोनो आखाइयाव दाहाल आरो आगदा माने आखयाव थुंग्रि लानानै मोसानायखौ होननानै बुङो खेराइाया नुजाथि मानो रायजोफोराबो लोगोसे मोसाफा खाम सिफुं गथां बिफां बेनि बे खाम सिफुं जथा दामनाय खबामजों माने जोंनि गोसोआव मोसानो माबा जाखांङो मोनसे होनना बुंदों
औ
मोसा ग्लांनाया बेबो खेराइजोंनो सोमोन्दो गोनां जादों बेबो बर'नि दोरोङारि मोसानाय बेयावनो दङ जोङो जारा फाग्ला मोसानाय जारा फाग्ला मोसानायाबो माने खेराय खेराइनाय समाव मा होने मोसानाय जों सोमोन्दो जानाङा आरो बेयावबो मोदायफोरखौ मा होनो जारा फाग्लानि बिहामजो नागिरनाय बिहामजो मुंलिखौ नागिरनाय बेयाव मोनो बे सल'खौ मोननो हायो आरो। जारा फाग्ला मोन आरो बेयावबो बाथौ बे बोराय सिब्राय आरो सिबुरि सानैखौबो बान राजानि फिसाजो उसा आरो बिनि बिलोगो सि सिख्ला खौ मेथाइ रोजाबनो मोसानो फोरोंदोंमोन होनना मिथियो आरो। महरखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिलांदोंमोन आ बेनिनो नेरसोन महरै दायो जारा फाग्ला मोसानायखौ जों नुनो मोनो। बैसागु मोसानाय बेबो बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि मोसानाय। बैसागु मोसानायाव बर' आइजोफोरा आरो बर' ओ सिंग्राफोराबो आरो हौवाफोराबो मोसायो। बेयाव ओ बैसागुआव बयबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' ज'यै मोसायो आरो। बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बेयावबो जाया खाम जथा गास बेफोरखौ लानानै मोसानाय नुनो मोनो आरो ओ ओ फोथारफोरावबो मोसायो ओमफ्राय न'खर न'खरबो मागिनानै मोसा नायखौ जों नुनो मोनो बैसागु मोसानाय समाव आरो आथिखालाव जोङो बेखौ जौ स्राङाव बादायलायनाय महरैबो ओ खुंबोबाय आरो बैस सागु मोसानायखौ आरो आगु बैसागु फोरबो खुंनायावबो जोङो बैसागु मोसानाय बादायलायनायखौ बोनायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव गोदोनि बैसागु मोसानाय फोराव माने ओ दख'ना, जोमग्रा, आर'नाइ लानानै जानजियाव आर'नाय फाननानै बर' सेंग्राफोराबो माने खाम जथा सेरजा जाबख्रिं थरखा लानानै जानजियाव आर'नाइ खा नानै फालिखौ खानानै मोसायोमोन आरो।
ओ ओ
समायना नुयो बर'फोरनि बेबायदि ओ दोरोङारि मोसानायखौ। बे मोसानाया ओ दासिम जोंनियाव सोलिगासिनो दं आरो बागुरुमबा मोसानाया जोंनि मा नो मोनसे वरल्ड बे बुहुम मुलुगनाङैनो मोनसे रेकर्ड खालामनो हानाय जाबाय।
औ
आंनि बुंनाया बेयावनो जोब्बाय नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों दों नामा?
आंनो सानदों फोरमायनो सानदों बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओमफ्राय बिसोरो माबायदि थायोमोन बेफोरनि बागै आं एखौ फोरमायनो सानदों आरो।
अ फोरमायनो ह
औ बर'निफोरनि जानाय लोंनाय जानायफोराव जेरै जोंङो ओ आ ओंखाम ओंखामानो जोंनि गुदि गाहाय आदार बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ओंख्रिफोर संनानै जायो मैगं थाइगं ओमफ्राय लोंनायनि जोङो बियो जेरै जौ बेफोरखौ जों जानाय बे लोंनायखौ मा बोरै मोनो आं बेफोरनि बागै फोरमायनो सानदों, जानाय होनोबा जोङो ओंखाम ओंखामखौ जोङो सिगांङावनो जेरै माइ आबाद मावबोनाय जायो माइ आबादनि गेजेरजों ओंखामखौ मोननाय जायो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बेफोरखौनो सिगाङाव मावनो थाखाय जोङो दुब्लिफोराव हालेव ग्रोनांगौ जायो हालेवखांनायनि उनाव जोंङो खोथिया फोनो लानांगौ जायो बेखौ जोङो माइलि खौ सोमनानै सोबखांनानै जेनेबा हालेवखांनायाव दुब्लिफोराव बेफोर फोनाय जायो आरो। होखांनायनि उनाव जे जेब्ला बे बेैफोर माइफोरा गोजौ जायो देरो अब्ला गायनांगौ जायै गायनांगौ गायनो थाखाय जों बेफोरखौ बेखौ गायनो थाखाय जों दुब्लि हालेवनानै लानांगौ। जायो बेखौ जोङो हालेवबोनानै लायो जोंनि सिगाङावनो जेरै हालेवखा जाब खा होना बर' होनाय आरो स मोननाय स मोनसे जाबा जा जेब्ला खोथियाफोरा गायजायो अब्ला बेफोरखौ फुनाय जायो आरो फुनानै गायनाय जायो। जों बर' आइजोफोरा जोङो बां ज बे आबा आबादखौ मावनाय जायो आरो खायफा हौवाफोरखौ खम मावनाय नुनो मोनो नाथाय मावो आरो हौवाफोराबो, हौवाफोराबो हालेउ नाय फोर मावनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोंङो बेखौ हुखांनानै जोङो दुब्लि लांगोन जायगायाव गायहैनाय जायो बेखौ गायहोननो थाखाय जोङो अ अ खेफोर बाय जङ माखासे गारि एबार तेलाजों गोदोनि दिनाव रोगानाय नुयोमोन रोगानानै जेब्ला गायनायसो सम जायो जों गायनायावबो माखासे नेमफोरखौ बाहायो आरो बेफोर जाहैबाय जोङो सोरबा सोरबाबा गय फाथै जरा होनानै ओमफाय आतसा मैथा बिफां गायनानै जों माइ आबखौ गायजेनो आरो। खोनादोंना? औ औ बेनि बेनि अनगायैबो जोंङो बर'फोराहाय माखासे ओ हाबाफोरखौबो मावबावो जेरै जानो लोंनो थाखाय जोंङो माखासे ओ
माबाफोर मावो हाबाफोर जेरै ओ मा होनोमोनलाय जेरै मैगं थाइगं मैगं थाइगंखौबो जों माखासे आबाद मावनायनि गेजेरजोंहायनो जोंङो मोननो हायो बेफोरो जाहैबाय जेरै दैज्लांव आलादा मेसेङाव आलादा जोङो गायो जेरै दैज्लांफोरावबो उन जेरै जोगोनार, खुमब्रा, फोरला बेफोरबायदिखौ जोङो गायो आरो।
ओमफाय मेसेंव जोङो जेरै लाइ, लाफा, फोरला ओ लाइ, लाफा, फोर औ फलासोहोफ्लांलाय ओमफाय आलु, फुलकफि बायदिसिनाफोरखौ जों गायो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों। औ
बेफोरखौ जोङो गायनो जानो थाखाय जोङो गायो बेनि अनगायैबो जोङो जोंङो माखासे माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनि थांनानै थानो थाखाय जोंनि बर' हारिफोराहाय माखासे रां आरजिनो थाखाय गोदोनि दिनाव साख्रि- बाख्रि गैयै समावहाय माखासे आबाद गोरान आबादफोर मावोमोन मेसें बोथोर। बोसोरफोराव जेरै- सबायाइ, सिबिं, बेसर,, फाथो ओ बेफोरखौहाय जोङो मावोमोन आरो सिगाङावहाय नाथाय आथिखालावहाय दा बेफोरखौहाय,, मावनाया खम नुनो थांबाय खायफा- खायफा जायगायावहाय बेफोरखौ नुनो थांलिया आरो,,। खोनादोंना नोंथां? दाबो दाबो सम सम जोंनि गेजेराव मावनायखौ नुनो थाङो। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोङो मावगासिनो दं आरो दाबो मावबाय थागोन आरो
बेनि अनगायैबो दङ जोंनियाव जेरै ओ जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोङो माखासेफोर ओ मा होनो मा होनोमोनलाय मावनाय दांनाय गायनाय फुनायनि अनगायैबो जोङो जेरै माखासे
ओ जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो जौफोरखौ मारै मावो बेफोरनि बागै आं फोरमायनो सानदों बेखौहाय जों जोङो सिगांग्रो जौखौ संग्रोनानै लानाय जायो। संनो थाखाय जों गिबियावनो जेरै एंखुरफोर नांगौ जायो बे फोरखौहाय जोङो सिगाङाव माइनि माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों माइनि गेजेरजोंनो मोनो। जायो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
बेनो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों मोननाय जेरै जों ओंखामफोर जानो बा जेरै माइखौ मिलावहोयोना बे एंखुरजोंहाय जोङो ओ जौखौहाय संनाय जायो। बे संनायनि उनाव जोङो माखासे संबाय सखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ एर'नानैहाय जोङो एमाव फुनानैहाय जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो साननै सानथामनि उनाव बे जेब्ला जौवा जागोन अब्ला जों बेखौहाय बाल्थिंफोराव नङाबा दो राव दाबखाफोराव सोनाय जायो बेनि गेजेरजों जों साननै सानथामनि उनाव बे लोंजानाय जायो जेब्ला जोङो। बर' सुबुंफोरा माइ माबाफोर हाबा मावनानै एबा खामानि मावनानै मेंनाय मोनो अब्ला जों बेखौहाय लोंग्रा हिसाबै बाहायो आरो लोङो बेखौ लोंनायनि गेजेरजों जों जों माखासे मेंनाय बानाय मोननाय देहाफ्रा स्रां थाङो होननानै जों बर' सुबुं फोरा फोथायो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
बेनि बेनि अनगायैबो जों बर'फ्रा माखासे ओ जाग्रा आदार दंबावो जेरै ओ जानाय लोंनायनियाव होननानै बुङोबा जेरै ओंख्रिफोरनियाव दोरोङारिया जाहैबाय नाफाम नाफाम ओंख्रि। बे नाफाम ओंख्रिखौ नाफाम ओंख्रि बेफोरखौ जों नानिफ्राय बानायनाय जायो जेरै ना फिसा- फिसाफोरखौहाय देनानै थास' होनानै देनानैहाय,, बयेमाव सोनानै जेबा गोदोनि दिनावहाय जेरै- हासुंफोराव